ना नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां।
अब्ला जों दिनै औवानि बाहायनायनि सायाव सावरायनोसै
जागोन नोंथां। नोंथाङानो टपिकनि सायाव औ बेखेव गोरदो नोंथां।
आङो जागायनोसै औ बर'फोरनि औवानि बाहायनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' फोरनि गेजेराव जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिमखौ होनजायो बर' फोरा औवाखौ गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय गोबां खामानिफोराव बाहायो आरो। आरो बियो मा दानिल' बाथ्रा नङा बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसिनि जिउ खुंनायाव औवाफोरनि बाहायनाया मा जबोद एंगार हाथावै आरो औवानि बाहायनायखौथ' गारनो हाखाया।
औ नोंथां।
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोनोम जानाय समाव सासे जोनोम जागोदान खुदिया गथ'नि उथुमायखौ हास'नो थाखायबो बर'फोरा गोबौ औवा जायखौ थेवल बुङो बेजों हास'यो
औ
उथ-उथुमाय हास'खांनायनि उनाव गोरलैखौ दै दुंब्रुदजों बिदिनो थुखैनानै आरो जि गोबा गोरान बनानै संग्रायाव फुथुयो बेबादिनो जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायनि थैनाय बेलायावबो गोदै बे गोथै सहखौ गोथैसालिसिम लांनो थाखाय औवानि बैसां नङाबा सांग्रां बान बानायो। बिनि अनगायैबो बर'फोरा न' लुनायावबो औवाखौ बाहायो आरो। आथिखालावथ' मा नुनो मोनबाय बिदिनो इथा सिमतजों न' लुनो मोनबाय न'नि बाउणडारि खालामबाय नाथाय गोदोहाय मा औवाजोंनो न' लुयोमोन आरोना। औवाखौ इन्जुर हेबनानै हाजों मोजाङै लिरथाबनानै न' बानायना थायोमोन। आरो मा न'नि सोरगिदिंबो औवानि बेरा हेबनानै थायोमोन।
गामिफोरावबो आथिखालाव बिदिखौ नुनो मोनो नोंथां।
आथिखालावबो नुनो मोनो नुनाया नाथाय एसे खमसैखौ होनजायो।
औ औ
बिदिनो बर'फोराथ' ओंखाम जानो मोजां मोनोना?
औ नोंथां।
बेनिनो ओंखामनि थाखाय नांगौ जानाय माइ माइरंखौ जावनो सालिनो थाखायबो मा बाहायनाय बै सान्द्रि संग्राय खौबो बर'फोरा औवाजोंनो बानायो आरो बर' फोरा मा बेफोरखौ गावनि आखाइजोंनो बानायो बर'फोरनि बिदिनो बयनिबो न'खराव नङाबाबो गामि ओनसोलफोरनियाव औवा बिफांफोरा थाखायो आरो। बेजोंनो मा बिसोरो सांग्रि संग्राय हेबो। न'आव बाहायनाय आरो बिदिनो हाथाय बाजारावबो फानहैयो।
औ
बिदिनो नारजि ओंख्रि, दालि ओंख्रि, सबाइ ओंख्रि, बायदि ओंख्रि खौ गेब्लेहोनो थाखायबो मा सागं बाहायोना बे सागं बो मा औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। बबेखानि दंफांजोंबो बाहायो नाथाय औवाजोंखौबो नुनो मोनो। आथिखालावथ' बिदि नो स्टिलनिबो नुनो मोनबाय।
औव
बेबादिनो जानाय नाफामखौ नोंथाङा मिथिगोन ना? ओम नाफ खामखौबोनानै दोननो थाखाय मा औवा हासुङाव सोनानै दोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा मैहुर खालामनानैबो जाबोदों बेखौ जों खोनाबोखायो। बर'फोरा मैहुर खालामो ना दैमा बिलोफोराव ना गुरहैयो। हाग्रायाव हाग्रानि अमा मै सेसा बि थिनो मैहुर खालामो बेबादिनो ना गुरनो थाखाय गोनां जानाय जेखाइ खबाइखौबो मा औवाजोंनो हेबनाय जायो आरो। औवाजोंनो हेबनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो आरोबाव ना हमनो मेला जिनिस दंबावोना जेरै सेन खखा आरि बेजों ना हमो। बेखौबो औवानिनो बानायनायखौ मोनो। बिनि अनगायैबो हाग्राफोराव मैहुद खालामनो थाखाय बोरला थिर बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो।
ओम नोंगौ नोंथां।
बुंनो थांङोब्ला औवानि बाहायनायाथ' गोबां दं। धोरोमनि बेलायाव जि दानायाव आबाद मावनायाव गोबां दं आरो ना बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया।
नोंगौ नोंथां।
नोंथांङाबो औवानि बाहायनायनि सायाव एसे फोरमायलांदो नोंसिनि जा जायगायाव।
बुंनो थांङोब्ला औ नंगौव नोंथां। बुंनो थांङोब्ला ओ मानसिनि। साफ्रोमबो सानफ्रोमबो थांनानै थानाय जिउआव। औवानि बाहायनाया जोबोद गोनांथार एंगारथावनो हायै बादि आरो ना नोंथां।
औव
जोनोम जानाय नोंथांङा दहाय बुंलांनाय बायदि जोनोम जानायनिफ्राय थैनायसिम लानानै औवानिनो बाहायनाय। सानथौव मोनानि जिउ खुंनायाव बाहायनायफोरा गासिबो औवाजोंनो। बांसिन औवाजोंनो बानायनाय बांसिन नुनो मोनो।
औ नोंथां।
नोंथांङा बुंनाय बदिनो जोनोम जानाय। जोनोम जा गोदान गथ'खौ संग्रो संग्रायाव फुथुयो बे संग्रायखौहाय। औवाजोंनो बानाय नाय जायो।
औ नोंथां।
औ आरो गोबां औवाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै। संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाय।
औ।
आरो गोबां दङ बिदिनो आबाद मावनायाव बाहायनायफोर आबाद मावनायनिखौ बुंनोसै आं। आबाद मावनाय। बिदिनो हुखेन थाबाय।
औ।
ओमफाय बिदिनो। मा होननानै बुङो खोथिया बानग्रा बै बावखा। बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। हासिनि हासिनि देन्थाखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
औ। खोथिया फोनायफोराव बेरा दुमनाय बेरा दुमनायफोराबो औवाजों दुमो।
मोसौ मोसा जानो हायो बेराफोर दुमनानै दोनो ना न' खाथिफोराव फोनायफोर। बेफोरखौ बेरा दुमनो थाखाय औवानिखौ औवाखौनो बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो। गोबां दं औवानि बाहायनायाथ' बुंनो थाङोबा एंगारथावनो हाय औवानि।
ओम बुंनानै फोजोबनो हायै।
बुंनानै फोजोबनो हायै औ नंगौ नोंथां।
मानि बिगियाना दावगाबोदोंबाबो जों औवानि बाहायनायखौ- एंगारनो हायाखै आरो ना औवानि बाहायनाया। जोंनि जिउजों खारफागासिनोखा।
औ नंगौ नोंथां।
उम बिनि अनगायै सि दानायनि बे
दानायनि बेलायावबो दङ औ जि दानायनि बेलायावबो दङ नोंथां। जेरैहाय सोरखि सोरखिखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। बेनिफ्राय ओ। फुथुल होननाय मोनसे दङ फुथुलखौबो औवाजोंनो बानायो। गरखा बेबायदिनो औवाजोंनो बानायनाय जायो।
नंगौ नोंथां औ
बेबायदिनो गोबां दं आरो नोंथां।
ओम नंगौ नोंथां
दहाय बुंलांनाय बादिनो बे बायदिनो ओ न' दुमनायफोरावबो न' लुनायफोराव औवानि बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ न'नि बारि बागा
न'नि न'नि बारि बागानफोरखौबो औ-औ न'नि मैगं थाइगं गायनायफोराव जेनेबा मोसौ मोसाफोर हाबनो हायैनि थाखाय बेरा दंङ ना? बेखौबो औवाखौनो दुमनाय जायो।
नोंगौ। बेनि अनगायै धोरोमनि बेलायावबो बुंनो हायो जों।
औ औ धोरोमनि बेलायावबो बुंनो हायो मेदाम। बाथौ दुमनाय मेनानो औवा औवाजोंसो दुमो नालाय बाथौखौ गोदोनिफ्रायनो।
औ
बाथौ दुमनायाव बाहायो बेनिफ्राय दन धोरोमाव धोरोमनि बागै बुङोबा दनखौथ' नांथारगौ जा जायोना जोंहा बाथौआरिफोरनि थाखाय धन बानायोना माइरं लाग्रा बेखौबो औवाजोंनो बानायो।
औ बिनि उनाव खादा दङ'।
खादा दं औ बिदिनो गिसिब बायदिसिना मेरला माबा ओ औवा बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जों।
औ गोदो गोदायहायथ' मा मोब्लिबनि बाहायथि गैयामोन बिसिब जोंनो गरम बोथोरखौ हगार गोनां
हगार हरनो गोनां औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरखौ नायोबा मा बर'फोरनि बिदिनो आखाइनि हेबनाय रलुनाय आरिमु हारिमुखौ मोननो हायोना जोङो जे
नोंगौ नोंथां।
बिसोरो माबादियै हेबनो हायोमोन आखाइजोंनो
औ। बुंनो थाङोबा सानफ्रोमबोनि बाहायबाय थानाय ओ जिउ खांनायाव बाहायबाय थानाय नांगौ मुवा जानायफोरानो बांसिनानो गोदोहाय आरो बांसिनानो औवानिखौनो बाहायनाय जायोमोन। जेरै ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव सागं नांगौ जायोना? दालिफोर माफोर सानो बेहायबो सागं बाहायनाय जायोमोन।
सागुनखौ औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन।
औ।
बियो मा हारिमुल' नङा जोंनि आरिमुखौबो सिनायथि होयोना औवाजों।
औ नंगौ नोथां। जेरै दामग्रा-देग्राबो बानायायनाय मोनो
सिफुं दङ'
थरखा बेफोरबायदिफोरखौ हौवाजोंनो बानायनायखौ नु मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
आरो औवा बिफां होनोब्लाथ' जोंहा औवा बिफाङा गामि ओनसोलाव बयनिावबो न'खर न'खर फ्राय थायोखौनो बुंजायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ। औवानि आरो बेफार फालांगिबो खालामनायखौ नुनो मोनसै औवा गायनायजों। औवा बागान खालामनानै बेनिफ्राय रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। बेनि अनगायै आथिखालावथ' सोलोंथाइनि जुग।
औ औ सोलोंथाइनि जुग नंगौ नोंथां। लेखा बिलाइफोरखौबो औवाजोंनो बानायनायखौ जों
औ नुयो मोनो
औ
बेनो आरो। दा औवानि बाहायनायखौथ' फोजोबनो हाखाया थेवबो
नंगौ नोंथां।
बे आंखालाव दोनथ'नांगोन जासिगोन। बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबसै नामा एसेयावनो।
जागोन नोंथां दे दे नोंथां दे।